औ।
औ ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
आं दा बायजोआव एसे जनानै दों र'। नोंथाङालाय मा खालामदों?
औ नोंथां आं बिदिनो जिरायानानै दं। ओ औ। नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो आबाद मावनायनि सायाव एसे नोंथां सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंना।
औ सरायजागोन।
जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा दा आंनो बुंनो हा आंनो फोरमायनो हागोन नामा जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो
औ आं गोसोआव जि फैयो बेखौ खौ बुंनोसै सि जि मोनथियो आं दा जोंहा दैज्लाङावथ' गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो
औ नंगौ
दा बेनि उनावहाय जाय जायफोरा न'खराव गावबा गाव खेथि मावो एबा न'खरखौ सुंस'नो ओ खेथि मावनाय जायो ओ बिसोर माने ना गावबा गाव न'खराव मावो जेरैबायदि ओ हमनानै ला पटल ओ थायसुमै जिखा ओ एबा मैथा बायदिखौ दा बैस एबा दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय ओ गुबुन सरखाराव गुबुन गुबुन मैगं थाइगं मोननाय जायो दा नोंथाङा मिथियोब्ला एसे बुंथिना होदो
औ दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो उस्रा खेथि मावनाय होनो जायखौ' बिदिनो पथल जिंखा लेस्रा भिन्दि आरो जोगोनार बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ दैज्लां बो आवथ जोङो माइसो गायो नङा होमबा नथां माइबो गायनाय जायो औ ओ बे माइखौ माबोरैहाय गायो होनोब्लाथाय आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ फोरमाय
औ ओ जेन'बा जोंनो माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां अ औ बे खोथियाखौ जोङो मा
खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन जाय माइजलिखौ जोङो फुराना माइनिफ्रायबो लाखिनानै दोननो हायो ओ बिदिनो औ बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै जोङो ओ बिदिनो सोमनानै फाथोनि बस्थायाव सो सोनानै जोङो खौ ओ फुख्रि एबा बिदिनो दैखर फख्रि एबा बिदिनो दंग'फोरा जोङो सोमनानै दोननांगौ आ बिनि उनावहाय जोङो हरनैबा हरथाम सोमना दोनखांनानै बेखौ बोखांना लाबनानै बिदिनो हाफोराव दोननांगौ आरो ओ गरम जानायनि ओमफाय गाजा बेरनायनि थाखाय ओ बिदिनो लामला दोननानै माने थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जोङो बेखौ खोबनानै दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो बेयो जेब्ला गाजा अरबोगोन अब्ला जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै ओ मोजाङै हालेवनानै जोङो फोहैनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो माबायदिहाय माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलावबो दा जेरैबायदि आयदा नोंथाङा बुंदों बे आयदाजों जोङो माइ फोरखौ फोनाय जायो दा गिबियावथ' नोंथां बुंनाय बदिनो माइखौ बाजारनिफ्राय बा न'निनो गोदोनि थाखानाय माइखौ जेनेबा एबा जिखिुनु जाया दैखराव ओ हरसेनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आ बे सोमना दोननाया हरनैबो जानो हायो गावनि खोथा था आ ना नाथाय गोबाव दोनोब्ला माइयाबो गाज्रि जायो बेनिखायनो गोबाङानो सानसे एबा साननैसो सोमना दोनो आ बेनि उनाव माय जोंहा जाय दुब्लियाव एबा फोथाराव आं बे माइखौ फोगोन आ बेयाव लांनानै जेनेबा जाय फोथाराव फोगोन बेखौ आ मोजाङैनो एवनानै एबा मै होनानै बेयाव फोनाय जायो आरो
औ
आं बेनि उननि जे आयदा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओ बेखौ जोङो ओ जाय खैथिया फोनायखौ जोङो ओ बिदिनो खैथिया जेब्ला जौगोन मास मोनसे बा मास मोननैनि उनाव अब्ला जोङो बे खैथियाखौ फुनानै ओ दुब्लियाव बिदिनो ओ गाय गायनाय दुब्लिखौथ' जोङो आलि दाननांगोन नङा होनबा नोंथां आलि दाननानै आलि जो आलि गोरलै खोनांगोन बेनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजों मोजाङै ओ मोनहोजासे एवनानै जोङो बे माइखौ खैथियाखौ फुनानै गायनो हायो आरो
औ
औ आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनोे ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंना गोदो गोदायनि बायदि मोसौजों हालेवनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
दा बेनि बेलायाव आथिखालावथ' बांसिनै दा गोनोखोनि ओ ट्रेक्टरखौनो बांसिन नुनो मोनो मानो ओ मानो होनोब्ला आथिखालाव जा मोसौ नांगौ बे मोसौनि अनजिमायाबो ओ जोबोर खम जाबाय माने जानला मानला मोसौ थ' ओरैनो हेवजाया नालाय टर बायो
औ
ट्रेक्टरजों हेवोबा एसे थ जानाय लोगोसे एसे मोजांबो जायो जेनेबा मोसौजोंव नोंहा समबो लायो बारा आरो बहाबा बहाबा एफाग म समाव बिदि जायो आरो
औ ओ न ङा नन्थां
औ खोनादों
खोनादों खोनादों
औ नोंथांनि माथोखौ एसे बारा खोनाफैनाय जायाखै नोंथां
औ औ
औ ओ दा बिदिनो ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव बिदिनो माइनि नोंथाङा बिदिनो माइफोरनि मुंफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
ओ आंथ' एसेबां मिथिया नाथाय जि मोनथियो बेखौनो बुंना होनोसै आङो ओ ओरैनोथ' आसु माइ होननो खोनादों ओमफ्राय बाहादुर ओ माइब्रा बिनि उनाव बैसुमुथि थि ओ बेनिफ्राय आं मथिखौ एसे
औ
खोना दोंना
औ नोंथां दासो खोनाफैदों
औ दा एसे बुंना होदों नोंथाङा माइफोरनि मुंखौ
आंबो बारा आरोओरै मिथिखाबा बिदिनो आं मिथिनाय बायदिब्ला जोसा माइब्रा बिदिनो मासुरि रन्जित बिदिनो बंगबन्धु होननाय बिदिनो बेफोरखौनो मिथियो आरो आंबो ओरै बारा गोबां मिथिनाय जायाखै ओ बिनि उनाव हाय जोङो माइखौ दैज्लां बोथोरावल' गाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
खादोंना औ औ बिदिनो औ औ बिदिनो गोथौ हाफोरावथ' दैज्लां बोथोराव गोबां दै जानानै माइफोरखौ लोमजोबनानै माइ फिथाइ जेन'बा माइआ जानाय जाय जायाखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो गोथौ हाफोरा एरि माइ गायनाय जायो नङा होम नोंथां
औ नंगौ
हेल'
औ नंगौ
औ
दा आ
हेलौ नोंथाङा एरै एरि माइ गायनाय नुफेरबाय नामा नोंथां
औ एरिमाइ माने आं खोनायाखै नाथाय दैज्लांनि सोलाय दैज्लांनि सिगां माने माइ ओ गायनायखौल' नुदों नाथाय एरि माइ होनो नामा आं बेखौ मिथिया आरो
अ नोंथां ओ बे एरि माइखौ जोंहाबो गायफेरबाय आरो नोंथां दाख्लै बावैसो जोंहा औ हा बिदिनो गायनानै हानानै दाख्लै बावैसो ओ नाखांबायबो आरो
औ
औ बिदिनो एखेयैनो औ
मावनाय आदबफोरा आलदा आलदा ना एखेयैनो जेनेबा मास्टार हमनाया एबा मानो थाखाय गायो बेखो
औ नोंथां ओ औ नोंथां बे थ' ओ गायनाय आदबफोरा बिदिनो एखे रोखोमैनो जों जेरै दैलां बोथोराव जेरै माइ गायनानै ओ हायो बिदिनो नायो बिदिनो एखे रोखोमैनो जोङो बे एरि माइखौबो हानानै नानाय जायो आरो
औ
औ ओ बेनि अनगायैबो जोङो आबाद बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां आबाद दोङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो माइ गायखांनानै माइ फिथाइ मोनब्ला जेब्ला जोङो माइखौ हाखांबाथाय जोङो बिनि उनावनो बिनि ओ लोगो लोगोनो जोङो बेसर एबा मटरफोरबो फोनायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदि बेसरफोर मथरफोर फैयो जानांगौ
औ फैयो ओ दासान्नैथ' आथ आथिखालाव माने बेसरखौनो बांसिन फोनाय नुनो मोनो आ मटर एबा मुसुर बायदिखौ बांद्राय नुनो मोना आ दा मानो होनो ब्ला जोंहा बेसरा जोंनि ओनसो सोलाव माने एसे मोजां जायो नाथाय मटर मुसुर बायदिखौ ओ बारा मोजां जानाय नु नुनो मोना एबा जायोबाबो मौसौ एबा बोरमानि दावराव जानायनि जोहोनाव माने बि फोरखौ एसे ओ खम बिबांनि गायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव
औ औ नंगौ जेन बिदिनो जुखाम बिदि बायदि बायदि आबाद दं बेफोरखौ मावनायखौ जोङो आथिखालाव नुबोनो मोनदों आरो ओ आरो नोंथा थांनि बादिब्ला गोदोहाय ओ मोसौजों एवनाया बांस मोजां जायोना आथिखालाव थेक्टरजों एवनाया मोजां स सिन जायो नोंथांनि बादिब्ला
ओ आंनि नोजोरावथ' दा थेक्टरजों हेवनायाबो मोजाङानो जायो जेनेबा म गोदो मोसौजों हेवनायाबो मोजाङैनो जायो ओ नाथाय समनि बेलायाव ओ दा गोनोखोनि टेक टरा एसे माने ओह आवगायनाय होनना बुंजायो आरो ओ जेनेबा मोसौजों हेवनायाबो मोजाङानो मोनसे माने आ गावनि देहानिबो मोजां ओमफ्राय आरो गावनि न'खरनि जा मोसौ ओ बेजों माने गावहाबो एसे मोजां सोमोन्दो जायो बेफोरसा बुंजायो ओ दा नाथाय आथिखालनि बेलायाव आ समखौ होसोनाया जोबोर गोनांथार जायनि जाहोनाव आङो जेनेबा दा थेक्टरानो मोजां होननानै स सानो आरो
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाहोलांनाय नङा होमबा
औ -औ
नि सावरायनायखौ बे खिनिआवनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ दोनथ'नोसै दे
औ देे